अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां बुंनोसाय नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांनो फनहरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ दावबायनायनि फारसे ओ सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां। बिदिनोथ' जोंना दावबायनो थांनाय होनब्लाथ' जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम ओ बेरायनो थांनायखौनो जों दावबायनो थांनाय बुंनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ जों बे दावबायनो थांनायाव गोबां ओ नांगो-नांगौ मुवाफोरखौ लांफानाय जायो जेरै जोंनो मुलै जि जि जोम जाग्रा दार दै बा जोङो स्कुल कलेजफोरनिफ्राय लांबाथ' जोंनो बिदिनो बहि, पावथेन बेफोरखौ नांगौ जायो आरो लोगोसे जोंनो मबाइलफोरखौ बहाय लांफानाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथाङा थारैनो।
औ नोंथां ओ जेरै जोङो ओ दावबायनाय बुंब्लाथ' जोङो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांनाय जायो जेरै जों फेरि जायगाफोरावहाय थांनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ मोनथि मोनथियि बा सिनायि सुबुंफोरखौहाय जोङो लोगो मोननाय जायो। गोबां गुबुन-गुबुन हारिफोरनि सुबुंफोरखौहाय लोगो मोननाय जायो। बेदिनोहाय जोङो दावबायनो थांबाथाय ओ जेरै जोङो बासफोरजोंबो थांनाय जायो खायफा खायफाहाय बासफोरजोंबो आरो बिदिनो गोजान-गोजान जायगायाव थांनो थाखाय ट्रेन बा फ्लाइट बेफोरफोर बेफोरजोंबो जोङो थांनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
ओ दावबायनाया मोननै रोखोमनि नोंथाङा जेरै जोङो ओ मोनसेया खामानिनि थाखायबो दावबायनो थांनाय जायो बा मोनसेया आरो बिदिनो पिकनिक जानो थाखायबो दावबायनो थांनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां बिदिनो ओ जोङो दावबायनो थांनानै जेरै जोङो गोबां गुबुन-गुबुन जायगा नुयो जेरै जोङो ओ मिथिंगायारि ओ जि नुथाय बेफोरखौ जोङो मिथिंगायारि महर सोलायनायफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै जोङो दैमा दैसा हाजो, अन्थाइ आरो लोगोसे जोङो मिथिंगायारि दाउफोरखौ दाउफोरनि गाबनाय गारां बेफोरखौ जोङो खोनानोबा नुनो मोननाय जायो। आरो जोङो लैथो, लैथोमा बा दैमा-दैसा गोदोर गोदेर नुनो मोननाय जायो। जोङो गोबां ओ गुबुन-गुबुन नुनो मोननाय जायो जोङो आरो ओ जेरै स्कुल कलेजफोरनिफ्राय थांबाथाय जोङो बेफोरखौहाय ओ प्रजेक्ट बा बायदिसिना लिरनानै जों जिखिनि नुबोदों बेफोरखौ खौहाय जोङो लिरनानै हाय लानांगौ जायो बहिफोरावहाय आरो लोगोसे जोङो ओ बिदिनो जानाय खाजाफोरखौबो लांफानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
नोंथां नोंथांमोनाबो बिदिनो बेरायफेरबायना नों थांग?
अ नंगौ नोंथां थारैनोै बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनिया दावबानायाथ' बिदिनोसै जों बोसोराव गोबां गुबुन गुबुन खोनादों ना नोंथां?
औ
जोंनो नांगौ जायो गोबां बुस्थु ओ मुवाफोर जेन जानो थाखाय एबा जों पिकनिकाव जानो थांदोंबाथ' जोङो जाग्राफोरखौ बिदिनो बेदर आनजा माइरं बेफोरखौ लांफायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बिदिनो आरो बायदिसिना जेनेबा जोंनिया दैफोरखौबो लांफानाय जायो। खाथि खालाफोरावनो जोङो जेनेबा जोंनि खाथियावनो था
औ नोंथां।
बेराव थांनानै जेनेबा संनानैबो जाहोयो खायफाया आरो खायफायाथ' जोंनिया बिदिनो संनानैबो लांखायो आरो बेवहाय न'खरैनो थाङो आरो खायफाया लोगोफोरजों ओ थांनायखौ नुनो मोना आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो लिफोरनिफ्रायबो जोंनिया थाङो गुबुन ओ नायथावना जायगाफोरखौ जोङो नायनो थाखाय आरो बैफोराव थांनानै जोङो बायदिसिना रोखोम जोङो सोलोंथाइबो मोनबोनो हायो आरो नोंथां। ओ नांगौ गियानफोरखौ जों मोनबोनो हायो औ नंगौ नोंथां। बिदिनो जोंनिया गुबुनफोर जायगाफोराव थांनायनि सिगां जोङो मिथियै जायगाफोराव थांनायनि सिगांनो जों एसे मिथिना लाग्रोनायाया मोजां दानियाथ' जोङो। बिदिनो इन्टारनेटनि मुगा नालाय बेवहाय जोङो। इउटुबफोरनिफ्रायनो जोङो नायनानै लाग्रोनो हायो। बिदिनो जोङो बेफोरखौ मिथिग्रोबा एसे मोजां जायो आरो बेवार थांनानै जोङो बैनि जायगाफोरखौ जोङो मोजाङै साबसिनै माने बुजि मोनो खोनादोंना नों दा औ। बिदिनो माने दावबायनाय बुङोब्लाथ' आरो बिदिनो सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो। गावनि गोसोखौबो जेनेबा सुग्लायहोनो हायो जेनेबा जोङो। बायदिसिना सुबुङाथ' खामानियावनो ओ सानफ्रोमबो नांथबनानै थायो नालाय बेफोरोनि थाखायनो जोङो जेनेबा आ बै जागाफोरखौबो
औ नोंथां।
थांफानो हायो नुनो हायो एबा जोङो